हेलै नोंथां अ नोंथांआ फिनामा?
औ नोंथां फ्रि
अ ओमफ्राय मोजाङै दङ ना नोंथाङा?
ओ बर्थमान मोजां नोंथां
अ आं नोंथांजों माने मोनसे खोथासो सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना औ माने जोंनि माने इउथ्सफोराथ' दा गोबां खेला गेलेयो नालाय जेरै फुटबल, भलिबल ओमफ्राय खाबादि जेनेबा खारनाय बारनाय बेफोरनि सोमोन्दै आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा फुटबल बा भलिबलफोरनि सायाव माबाफोर मिसन लुबैयो नामा आंनि आंनिफ्राय?
औ औ नोंथां जेनेबा फुटबलनि बागै नों आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ फुटबलनि बागै फुटबलावथ' जेनेबा गासै एगार'जन थायो साजिसे गेलेगिरि थायो बेयाव माने माबायाव गेलेग्रो थायो होमबा आं एसे खिन्थानोसै गिबियाव जोंनो किपार नांगौ ओमफ्राय बिनि उनावहाय दिडफेडार नांगौ सानै ओरै माने गेजेराव आरो ओमफ्राय ओरै साइद साइदआव साइद डफेन्स नांगौ लेफ्ट ओ लेफ्ट दिफेन्स राइट डिफेन्स ओमफ्राय बिनि उनावहाय हाफ्स नांगौ जोंनो सानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय करर्नाराव नांगौ बे खना खनायाव सानै नांगौ ओरै फारसेखै ओरै फारसेखै ओमफ्राय स्कलार नांगौ सानै ओमफ्राय गासै साजिसे जोन जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा मिलायनानै गेलेनांगौ पास गेलेनांगौ ओमफ्राय जेनेबा एकन्सिमखौ गल सोनो हायोबा नोङो देरहासार जायो आरो ओमफ्राय फुटबलनि ओ जोंनायनि टाइमाथ' गासै माबा जायो नब्बै मिनिट जायो नाइन्टि मिनिट ओरै फार्स्ट आपआव फर्टिफाइभ मिनिट जायो ओमफ्राय गेजेराव हाफ टाइमाव नैजि मिनिट बा नैजिबा मिनिट बेफोरबायदि जिरायनाय जायो आरो ओमफ्राय सेकेणड हाफावहाय ब्रैजिबा मिनिट जाबावो दाजाबनानै गुजि मिनिट जायो आरो ओमफ्राय नोंथाङा भलिबलनि बागै माबाफोर फोरोंनो हागोन नामा?
हेल'
औ हेलौ नोंथां
औ नोंथां बुंलाय
नोंथाङा भलिबलनि बागै माबर फोरमायना हागोन नामा
आङो भलिबलनि बागै बारा मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायना होनांगोन नामा आंनो
औ भलिबलावथ' जोंहा साद'फोर साद' थायो गेलेगिरिफ्रा बिनियाव भलिबलनियावथ' लिपथारानो मेन जाहैबाय
औ
ओ बेनि उनावहाय काउन्टार थागोन ओरै ग्ररा बलबुग्रा ओमफ्राय सेन्तार थागोन गेजेरावहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय सागोन गेजेरावहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय फारसेखिजाय इउनिभार्सेल थागोन आरो ओमफ्राय बिनि उनावहाय रिसिभ थागोन रिसिभर लाग्रा रिसिभार
औ
ओमफ्रायहाय सासे थाबावगोन लेब्र' होननाय माने लेब्र'जों ओरै माबा सासे थाबावो सेन्टाराव गेलेग्रा जेनेबा बेयो लेब्र'नि सासेया दिफेन्स खालामनो हायाबा माने माबाखौ लेब्राव सोनाय जायो आरो चेन्ज खालामबाय थायो बिदिनो ओमफ्राय बिनि पइन्टआ ओ टुइन्टि फाइभ बा गेम जायो नामा
औ नोंथां
ब बाव गेम जाहैयो औ ओमफ्राय बिदिनोसै आरो बियो टाइमजोंथ खोथा गैला जाहैबाय पइन्टनि सो खोथा बियो
औ नोंथां औ
नङा होम्बा
औ आरो नोंथां नोंथाङनाव मोनसे सोंबरनो हागोन नामा आङो गोदोनि जों उन्दै उन्दैयाव गेलेनाय खेलाफोरखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? मा मा खेला गेलेबोनाय जोङो
दैयाव गेलेबोनाय खेलाफोरा बेनो जेनेबा दंग' बार नायनाय खेला मोनसे दंमोन बेखौबो गेलेयोमोन बेयाव साबैसे मानसिफ्राथ' गोबाङानो नांगौ
औ नोंथां औ
बेयावहाय बिमा थायो सासे अरिजिनेल माने बेयो जाबाय मइेन गाहाय बे मोनसे टिमनि टिमा मोननै थायो माने बेवहाय ओमफ्रायहाय बेयाव माने बिसिनि मानसिफ्राबो बुरजा थायो ओमफ्राय बेयाव सासे सासे खारलाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो बिमायाबो खारो बिमाया खारनानै जुदि दंग'खौ बारहैनो हायोबा बे देरहासार जनो हायो आरो
औ नोंथां
बडन खेला होननाय दंमोन बडन खेलायावबो बियो माने मोनसे कट जावनानै गेलेनाय खेला बियो ओमफ्राय बे खदआ गासै दसथा नामा थायो खोमा दां ओमफ्राय दस खुताव सासे सासे मानसि थायो बेयावहायबो ग्रुबैनो बेयोबो मोन माने मोननै टिम जायो नालाय बेखौ माने मानसिखौ लाखिनानै फुथारनो हानांगौ आरो होमबा गासिबो मानसिखौ बुथारनो हायोबा देरहासार जायो आरो सुथारजोबनो हायाबा माने जेननाय जाबाय आरो
औ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो साफ्लाय गेलेयो गर गेलेनाय अन्थाइ गेलेनाया अन्थायाइाव जोंहा माने गरबा थायोमोन खोमा
औ
ओमफ्राय बेखौ जेनेबा साफ्लाय साफ्ले गेलेयो आरो बेयाव गोबां माने रोखोमफोर दं जों आंथ' बारा गेलेयाखै साफ्लायखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय फैयो फिथु खेला होनाय अन्थाइ जाबनानै गेलेनाया
औ नोंथां औ
ओमफ्राय अन्थाइखौ जाबो ओमफ्रायहाय मोनसे मजाफोराव माने बायदिसिना बुस्थु बिदिनो जिफोर माबाफोर सोनानै माने बे अन्थाइखौ खुबैग्लायनाय जायो आरो । फाय अन्थाइ खुबैख्लायबाथाय बिदिनो एसे गावनानै बे फिथोव बलजजों खुबैथारलायनाय जायो ओमफ्राय बै जायै अन्थाइ खुबैथारायग्रा बे खिर अन्थाइखौ खुबफैख्लायनानै उनावहाय जुदि अन्थाइखौ जाफिननो हायोबा माने बिसोर देरहानाय जायो आरो।
औ।
ओं ओमफ्रायहाय। बिदिनो माबाबाथाय जाबजोबनो हाबाथाय देरहानाय जाबाय।
औ।
आरो बेनि उनावहाय फैबावो उम बिदिनो खाबादि खेला बेबो। माने मोननै टिमनि गेजेराव जायो। बादायलायनाय बियो बियो टाइमजों खारो ओमफ्रायहाय बिदिनो माने एगेन्स थिमा सासे थैयोबा।
औ नोंथां।
बै सासेया बिसोरनि एगेन्स्टनि मा सासे सिखारफिननो मोननाय जायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो दंबावो गोबां खेला खमलायलायनाय मालायनाय ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियावहाय गोदो माबोरै माबोरै माबायदि खेला गेलेयोमोन एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां जोंनि गोदोनि दिनावथ' मार्बल। खिखर आरो दाङाय दा माइ गेलेयो गरला गेलेयो।
औ।
आरो नोंथाङा दि जि अ जिखुनु बाथ्रा बुंदों बिबायदिनो जोंनि बेबायदिनो गेलेयोमोन आरो नोंथां।
औ औ। बे नोंथाङा गरला खेला जे होनदों गरला खेलाया मा खेला बेखौ फोरमायनो नागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन।
फोरमायना होलाय एसे नोंथां एसे ।
ओ मोनसे टिमाव दसजोन एगार'जन थाबाय नोंथां। बे बे समावनो सासेया बिमाया सासे बिमा थाहैगोन आरो गोजानाव एसे थाहैगोन ओमफ्राय जों बे जेनेबा बियो बिमा जाहैबाय ओमफ्राय बे माखासेफ्रा फिसा जाहैबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ बे फिसाफ्रा ओमफफ्राय माखासेखौ होसोनांगौ आरो बैखौ दांहै थाथारनांगौ बेलेग टिमनिखौ औ। ओमफ्राय जेब्लाबोयो बिसिनिया माखासेखौ दांजोबनानै सासेल' थाबाथाय बिमाया बै फिसाफोरनि न'आव खारनानै फैबाथाय देरहाहोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
औ। नोंथांमोनथिं दा गोदोनि औ नोंथां बुंलाय देलाय।
ओ मारबल खेलाया। बोरै बोरै गेलेयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथाङा हागोन।
एसे फोरमायन होनायसाय नोंथां।
औ दे जेनेबा ओ फार्स्टआवनो जोङो गुदुंखौ खुरनानै लाबाय।
औ औ
औ गुदुं खुरनानै लानानै जोङो सुनायसिगोन सोर फार्स्ट जायो सोर सेकेणड जायो बेखौ हरलायसिगोन आरो गुदुं खाथि
औ औ
औ न औ बेबायदिखौनो ओमफाय मोनसे दंबावो ओ आंबो बारा मिथिलायलाङा बिदि खेलाखौ मा होनो बियो ओ जेनेबा लरि ना मा मा होनो ओ औ औ सासे मानसिनाव बिदिनो दसथा गर बा सोरनावबा थानाय थायि खोथा दंना नोंथां।
औ औ औ
बेबायदिनो सोरबा गरबा गरबा खांसिगोन जों साबा गेलेदोंबा गरबा गरबा खांसिगोन ओमफ्राय बेखौनो बै सिरानबोसिगोन खथाथाम बोयोना नोंथां?
औ औ
औ जेनेबा साइडआव मोनसे थाबाय गेजेराव मोनसे बे गेजेराव बे मार्बल गरबा गरबा खांनायखौ बेखौ ओरै दोनसिगोन आरो गोलावनो।
औ औ
औ गोलाव दोननानै ओमफाय जोङो बेखौनो
हरनानै गरसे खारबाथाय जोङो बेखौ गावनो मोनसिगोन आरो। ओमफाय नोङो बोरैबा बै बै गरसेया गरसेखौ गरसेखौ गावनियाव बोरैबा सिरावनानै नांबाथाय बेयो फाइन जासिगोन आरो नोंथाङा।
औ औ औ
बेबायदिखौनो लरि होननाय बुंनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ
नोंथांमोननिथिं दाबो गोदोनि खेलाया दाबो जा-जाफुबाय थायो नामा नोंथां?
अ गोदोनि खेलायाथ' खायसे जायो नाथाय खायसे जाला। गोदोनि खेलाया आथिखालाव जोब गोमालांनो हमबाय। दा आथिखालाव सोलिनाय खेलाया माने आथिखालाव सोलिनाय खेलाया दा माबाल'सै आरो फुटबल ओमफ्राय भलिबल। ओमफाय क्रिकेट बेफोरल'सै आरो‌।
औ
औ
खोनानो मोन्दों दा वाल्ड कापआव खेला फुटबल जागासिनो नोंथाङा खेलाफोर नायो नामा?
खेलाखौथ' आङो एथ'बां इदि नाया सम सम नायो आरो गोसो जाबा।
ओ जेनेबा खेला खेलायाथ' जादों नोंथां खेला जानायनि मा मा खे ओ मा मा खेलानि नामखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसेसो?
दा वर्ल्डकपावथ' ओरै फ्रान्सनि दङ पर्तुगालनि दङ फ्रान्सआव होनोबा जोंहा गेलेगिरि मोनहा एम बाप्पे दङ। पेनिजेयार दङ आरो गोबां दङ आं बुंजोबनो हानाय नोङा ओमफ्राय पर्तुगालाव जोंहा रनाल्द' दङ सि आर सेभेन होननानैबो बुङो सर्ट काटाव।
दे होमबा नोंथां स
औ दे नोंथां दे मालाबा सम लाना रायज्लायफिनसिगोन दे। औ औ दे दे दे।